अ खुलुमबाय नोंथां।
हालौ
औ खुलुमबाय नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों
हा हा आ दे नोंथां बिदिबा जोङो दा गोदान आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा?
औ दे दे जागोन।
आ‌ नोंथांनि बायदिब्ला बबे आयदाखौ खौ लानाया जों साबसिन जागोन
आयदाथ' उम जानाय लोंनाय दावबायारि दावबायनायखो लादो नोंथां।
नाय नोंथां बे नोंथांनि जिहेथु खाथि खालायाव एबा नोंथांनि आसाम हादराव आसाम रायजोआव जाबायदि मुंदांखाफोर जायगा दङ बेफोरनि सायाव सावराय रङा होमबा?
औ दे नोंथां जागोन जागोन।
दावबोनायजों लोगोसे नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ दा गिबियाव नोंथाङा बुंदो, बबे बबे जायगाफ्राव नोंथाङा नोंथांनि बे आसाम रायजोनि सिङाव थानाय बबे बबे जायगाफ्राव नोंथाङा दावबायफेरखो?
दावबानायाथ' ओरैजा आङो तेजपुर उगनिगराव थांबाय। ज म जाथ ओमफ्राय मोनसे शिबसागर।
औ।
ओरै बालुफुं थांबाय, बेजों मोनथाम जायगायाव थांखानाय जाबाय आरो आं माने।
आरो बिनि अनगायै नोंथां गोसोखांनानै एसे बुंलाय।
बेनि अनगायैथ' आं थांथ'नाय जायासै।
जेराव नोंथाङा बे मानास, काजिरङा
औ औ।
बेफोरावबो थांबाय नङा होमबा?
थांनायथ' जायाखै बेफोरावहाय एसेबां।
औ औ आत नोंथाङा बिदिबा गिबियाव फंबाय तेजपुर अग्निगरआव थांबाय, नङा होमबा? नोंथाङा तेजपुर अग्निगरआव। फैनानै बोरै मोनखो।
बै हो था आं मोजां मोनदों माने गोदोहाय जा राजा सानै स बान राजा दं नालायथो।
औ।
बेनि मोनसे दावहानि मुसुखा दं आरो थारमाने बार राजाजों, मा होनो बैयो?
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो बे औ औ आचसा आ। थिग थिग।
अ दे बिथांनि फिसाजो बो
अ। बुंदां। औ बुं।
बै अनिरुद्ध ना बै उषा देबिखौ जि जे।
औ औ औ।
बे माने एसे हेंथा होनायाव औ हेंथा। नेव मानेयाव एसे दावहा जादोंमोन आरो माने बे दावाखौ मा बुङोमोन? हरि हर दाावहा बुनाय जादोंमोन आरो।
हरि हर दावा नंगौ नंगौ। बेयाव दला दाउला गिसिरनानै। सोरां होबाय नङा होमबा?
अ अ अ।
थाबैनो
औ औ।
ओम दा बेनिनो नेरसिन नङा होनोमबा बेफोरो?
औ बेफोर नेरसोन ओरै दं श बिनि म शिबनिबो नेरसोन दं बेहाय नेरसोन माथे मुसुखा दं आरो ।
ओ
ओरै उसानिबो दं । मुस्या उसानि लोगोखौ मा बुङोमोन ओ?
चित्रलेखा
अ चित्र'लेखा बिनिबो दं ।
औ औ औ औ ।
श्री कृष्ण निबो दं । उनि उनिदडबो दं आरो बे स्रि दं बेखिनि
औ आतसा बिदिबा बियो मोनसे जारिमिनारि जाथायजों लोब्बा गोनां नंङा होमबा बे तेजपुरनि जिहेतु मुसुखाफोर जेथु नेरसोनफोर नंङा होमबा?
औ औ लोब्बा दं ।
थारैनो नोंथाङा मुंदांखा जायगायाव गिबियाव बेरायफैबाय नंङा होमबा?
औ औ ।
आरो गोसोखौ बोरै मोनखो नोंथांङा बै समाव?
गोसोखौथ' आं मोजांङानो मोनदों ।
हो
जोबोद मोजां मोन्दों आरो माने आं ।
औ । आरो नैथियाव मा बुंदोंमोन नों? नोंथांआ
नैथियाव आंङो बुंदों ओरै शिबसागर बुंदों ।
शिबसागर शिबसागराव नोंथांङा मा मा नुबोखो?
शिबसागराव दं जोंहा ओरै शिबदल दं ।
ओम ।
रंघर दं ।
ओम‌
जो सागार फुख्रि नुबोदों ।
औ कारेंघर
खारेंघरखौ नुबोदों बेखौ माने लामानिखौ नुनाय जादों आरो कारेंघरखौहाय । हाबनाय जायासै माने रंघरावबो हाबनाय जायासै माने गेटा बन्द'मोनहाय ।
बे बिदिबा रंगघर आरो कारें घरा माजों सोमोन्दो दं नोंथांङा बुंदो बे शिबसागराव जेराव बेरायहैबाय?
अ बेथ' ओरै आह आहम जासिगोन आहमफोरजोंसो जासिगोननि सोमोन्दोआ
अ हो हो
एसबां मानि मिथिया जोंङो जिखुनु बेखौ बै
औ आसामनिया रंघर, कारेंघर, टलातरगर,
औ बेफोरो आहम राजानि आमोलाव बानायनाय जासिगोन आरो बेफोरो माने एसेबां मिथि मिथिया माने बेफोरखौ आं जिखुनु जा मिथियो आहमनि आमोलाव, आहोम राजानि आमोलाव बानायनाय
ओम
बेफोर जा रंघर, कारेंघर, थलातर घर, शिबसाग'र माने रैसागर फुख्रि फोरा
जिनैजौ नैजिदाइन मायथाइआव नङा होनोमबा?
औ औ औ।
जिनैजौ नैजिदाइन मायथाइयाव फैनानै जोंनि आसाम हादराव गाग्लोबफैदोंमोन नङा होमबा आसामाव बिसोरो रायजोखौ फैदोंमोन राजा राजा जाफैदोंमोन बिसोरनो मिन्थिबाय?
औ औ।
जोंनि आसाम हादराव थानाय फिसा फिसा राजाफोरखौ बिसोरो गाग्लोबनानै गावसोरनि आमोलाव लाबोदोंमोन।
औ।
जेराव बरफोरा जारिमिन लिरनो रोङै हिसाबै गाव गावनि जिहेतु राजा महाराजाफोरखौ खोमाजोबना लालांबाय गावनि जारिमिनफोरखौ खोमानानै लाजोबबाय। एबा माखासेफ्रा गादबनानै दोनबाय नङा होमबा? आरो थामथि थामथियाव नोंथाङा मा बुंदोंमोन।
थामथियाव आं ओरै भालोफुं बुंनाय जादों।
सा बालि फुङाव नोंथांनि मा आ मोजां ओ नायथावफोर जायगा नोंथाङा नायोमोन?
बालफुङावथ माने मइेन पइन्ट आवनो थांनाय जायासै माने। ओइ ओ नोंनो एसे प्रब्लेमनि जानायना जायासै मानेयाव ओरै एसे रांनि एसे प्रब्लेममोन नालायथो।
आ।
माने मेन पइन्टआव मोनैथारासै आरो माने बालफुं बालफुंनालाय बालबफुं दैमायाव थांदों आरो बालबफुं दैमायावनो थांना फैबाय एसे।
हुम।
बेरायना फैबाय दैखौ थाबायदोंमोन दैया एसे खममोन नालायथ एसे
बे बालेफुंनि दैखौलाय माथो होनो नोंथां?
बेखौ बिनि नामखौ मिथिथआ मिथिथला आं बावबाय माने।
ओ मा दैमा बेलाय बालि फुंनिया दैमाना दै?
दैमासो दैमा।
अ बे भरलि होनो नामा बेखौलाय?
बरलि नांस्लाब हैया खोमादां।
आ। उम हुम हुम हुम।
जोबोद मोजां नालाय गोथां गुसु सु थान्दा थार।
आतसा हा।
बोहैनाय दै जाबाय नालाय गुसु बहुद गुसु माने इयो। दा जोंहा दै जेरै जों मोन बिदिनो बांसिन गुसुआरो थार ने हेल'
अ नोंथाङा बे दाबथाम जायगायाव बेरायबाय नङा होमबा
औ औ
औ आरो नोंथाङा अ
हेल' हेल' हेल' हेल' रौ नोंथां हेल' हेल' हेल' हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथां खोनादोंना हेल' हेल'